खोनाया
खोनादों नोंथां खोनादों
औ गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथां
औ खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथां
हरनायनि जा खार'नानो जादों आ जोंनि बर'नि अ दोरोङारि ओंख्रि जानाय लोंनायनि सायाव आ नोंथांनाव सावरायनो सम दङ ना
दङ नोंथां दङ
औ आ बिदिब्ला आङो आ जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरनि सायाव आ ओंख्रिफोरखौ एसे खिन्थाना होनोसै नोंथां औ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला अ नारजि अमा आ सबाय साम' आ सबायाइ दाउ अनला मेवाइ आ नाफाम मानसिगालदाब आ बा नोंथां मानसि गालदाबखौ खेरा दाबसिनबो होनो
नंगौ नों नोंथां मिथिगौ।
ओमफ्रायो खुमब्रा हांसो।
नंगौ
थाना अ अमा बेदर लाफा नाथुर। आ जोगोनार आ बिसोरनो बर'नि ओ दोरोङारि ओंख्रि अ ओ बेखौनो बर'फ्रा ओ बांसिन जायो गोथाव जानो गोथाव मोनो होननानै आ मिथिनो मोनो नोंथां। ओ बिनि अनगायैबो नोंथां आ बर'फोरा आ हाग्रायाव थाग्रा हिसाबै आ हादान सिफायना थाग्रा थानो मोजां हिसाबै हाग्रा सिंनि मैगंफोर जेरै हाग्रा सिङाव जों मोननो हाग्रा अ जोगोलावरि आ मानिमुनि आ बुरै थुन्थिनि थाराय अ सिब्रु मैगं अ दिंखिया मैगं। आ बारसिखो आ खार'खान्दै बिबार अ उसुमैखौ मिथिनानै नोंथाङा आ जारिबो होनो। आ जारि आमफ्रायो अन्थाइ बाजाब अन्थाइ बाजाब बेदरफोरजों जानो मोजांथार नोंथां। अ एन्जर बेदरजों जानो गोथाव जायो अ नेरसिं नेरसिङाबो मैसो बेदर अ एम्बु बेदर आ बेफोर बायदि बायदि बेद बेफोरजों जाजायो नोंथां।
नंगौ।
ओमफ्राय जोङो थास' बिबार अ अ थास' ना गाैबो जाजाजोबो नोंथां अ थास' बिबा बिबाराबो जाजायो। अ बिथ'आबो जाजायो। बिथराय आ थास' बेदर थास' आइथिं आ मथा मथि बुंनो थाङोब्ला थास' ना गासिबो जाजाजोबो नोंथां आरो बुरै थ कन आरो मोन गाम्बारि आ ओम बेफोरनो आ आरो आलु आ दालि ओ बैफोर मैगंखौनो ओ बर'फ्रा जायो आ
नंगौ नोंथां नंगौ ।
नोंथां ओ आं नोंथांनावबो ओ जोंनि बर'नि ओ माखासे मा मा ओंख्रिखौ जायो ओ बिनि सायाव नोंथाङा आंनो ओ फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन दा जोंनाथ' नोंथाङा बुंलांनाय बाददि दोरोङारि ओहम थानाय ओ होनब्ला जोङो गिबियावनो जोंना अनलाजों जों दाउखौबो गोदोनिफ्रायनो जोङो जानायखौ नुबोदों आरो ना नोंथां । आरो जोंना सबाइ सबाइजों जोङो अमा अमा बेदर आरो सबाइजों जोङो दाउ सबाइजों सामु बायदि जानायखौ नुबोदों आरो दा जोंना गोबां दङ जेरै आह नाफाम नाफाम बाथोन बेखौबो जोङो गोदोनिफ्रायनो जानायखौ नुदों । आरो आथिखालावबो जों बानायना जायो आरोना बेनि आहाम बेनि उनाव जोंना खुमब्राजों खुमब्राजों दाउखौबो जों जायो खुमब्राजों हांसो बायदि आरो थास' थास'जों बिबारजों जोङो अमा बेदर आरो थास' बिबारजों जों ना गोरानखौबो जायो आरोना नोंथां । आं दा नोंथांनो आह अनलाजों दाउखौ माबायदि जोङो संनानै जायो बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों नोंथां।
औ नोंथां।
दा जोङो अनलाजों जोङो दाउ जानो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो अनला अनलाखौ जोङो माबादि खालामो होनब्ला जोङो अनलाखौ गिबियावनो माइरं माइरंखौ जोङो दै याव सोमना दनानै आहाम दोननानै जोङो इस बे गोबाव जिबा जिबा मिनिट एम एहेम दोननानै जोङो बैखौ गुरै जाहोनो होयो बै गुरै जाहो जाब्ला जोङो बेखौ आह बोखांनानै ओहम खिरखा नङाब्ला जोङो बायदि दो बायदि दै ओह सर'ग्रा जोङो आयजेंआव दोननानै बिनि दैखौ जोङो स बेनि उनाव जेब्ला बिनि दैया रानलाङो अब्ला जों बेखौ ओ दिंखि ओ थबसि नङाब्ला जोङो बायदिसिना ओ मिसि चिन देग्रा आथिखालाव ओंखारनाय मेचिन बायदि सिनायावबो जोङो देयो आरोना नोंथां। जोङो देखांनानै ओ बैखौ जोङो मोनसे आइजेङाव जोङो दोनथ'नानै जेब्ला जोङो मैगं संनो गोनां जायो अब्ला जोङो सारायाव जोङो दै लानानै आ दै लानानै जोङो सं मान देना दोननाय जोङो अनलाखौ बै दैयाव बै दैयाव होनानै जोङो ओ गोदौहोनांगोन गोदौखांनायनि उनाव
गोदौखांनाय गोदौखांनायनि उनाव जोङो खारै खारै रोसिखौ एसे होनानै जोङो गोदौ होब होबावनांगोन बेनि उनाव जोंना दाउ दाउखौथ' जोङो आथिखा आ गोबां ङ जायगायावनो मोनदों जों हाथाइ हाथाइ बाजार नङाब्ला जोङो बै न'खरफोरावबो जोङो दाउखौ मोनो आरोना नोंथां। दा जोङो बै दाउ बेदरखौ लानानै जोङो एसे एवफ्रामना लाखांनायनि उनाव बै दाउ बेदरखौ जों
उम ओ गोदौबाय थानाय जोङो अनला ओंख्रियाव बै दाउ बेदरखौ होनानै जोङो गोदौ होबाय थानांगोन बे उनाव जोङो बायदि रोखोमनि जोङो मस्ला जेरै सामब्राम सामब्राम गुफुर फानलौ जिरा बायदि होनानै जोङो गुबै अनला ओंख्रिखौ जोङो मोजाङै गोदौखांनायनि उनाव जोङो एसे साखि नायनानै जेब्ला मोनो अ अब्ला जोङो खांनानै जायो आरोना नोंथां। औ बेनि अनगायैबोथ' जोंना गोबां रोखोमनि जानाय दंबावो जेरै सबायजों जोङो साम' सबायजों साम'खौ जोङो माबादि जायो होनब्ला जोंना सबाय सबाय साम' जाग्रोनो थाखाय जोंनो सबायखौ जोङो गिबियाव नांग्रोगोन दा जों सबाइखौ जोङो आ आबाद मा सबायनि जोङो आबाद मावनायखौबो नुयो आरो सबायखौ जोङो हाथाइ बाजारफोरनिफ्रायबो जों लाना फैयो। नोंथां
औ नोंथां।
औ दा जोङो सबायखौ जोङो लाना फैनानै जोङो बेखौ मोजाङै जोङो दैयाव सोमना दोननानै बासि यो बासिखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सारायाव सारायाव जोङो ओं एसे एवफ्रानना लागोन आरो नोंथां एवफ्राना लाखांनायनि उनाव जोङो दै दै दैयाव जोङो बै सबायखौ जोङो होनानै बेखौ एसे गोबाव गोदौ गोदौ होनांगोन जाहाथे सबाया रुइनानै बेयो गथा जायो बेनि बेनि थाखायनो जोङो खारै एसे एसे होननानै जोंङो गोदौ होबाय थागोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
खांनायनि उनाव जोंना साम' साम'खौ जोङो बिलोफोराव मोनो जोङो दंग' हाखर बायदियावबो साम'खौ मोनो आरो गोबां हाथाय बाजारफोरावबो जोङो बायना लाबो साम'खौ दा जोङो साम'खौ बायना लाबोनाय आरो जों न'निफ्राय लाबोनानै जोङो बैसागुखौ जोङो मोजाङै सुना लानांगोन सुना लाखांनानै जोङो
बेयाव थानाय जोंनिया खुगायाव थानाय दाखोन बे दाखोनखौ गारनांगोन मानो होनोब्ला जोङो जानायाव जोंना बै दाखोन थायोब्ला जोङो बै जानो जों हाया बेनि थाखायनो जों दाखोनखौ गारना लानांगोन बेनि उनाव जोङो उननि बाहागो उननि बाहागो उननि बाहागोखौ जोङो दानना गारनांगोन जाहाथे जोङो जानायाव थाब साम'नि सिंनि मोदोम बाहागोया ओंखारफैयो बेनि थाखायनो जोङो रानना लानायनि उनाव जोङो आरो खेबसेबाव जोङो मोजां दैजों जों सुबावखांनानै बेखौबो जोङो थाव इसे होनानै जों एवफ्रानना लाखांनायनि उनाव जों जेराव जों सबाय ओंख्रिखौ जोङो गोदौ होबाय थादोंमोन बैयाव जोङो बेखौ गोदौ होबाय थानाय सबाय ओंख्रियाव जों बेखौ होम होनांगोन होखांनायनि उनाव बेखौबो जोङो बायदिसिना मस्ला जेरै सामब्राम गुफुर जिरा बायदि होनानै जोङो संख्रै फानलु होनानै बेखौबो जोङो गोदौ होबाय थानायनि
गोदौ होबाय थानांगोन जेब्ला बेयो साम'नि थामुआ जोंना मोनो अब्ला जोङो दैया एसे राननानै जोंना मोनो अब्ला जोङो बै सबायजों साम'खौ जोङो जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङाबो मोनसे बर' हारिनि दोरोङारि जानायनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
नोंथां बिदिब्ला आङो नाफामखौ बोरै बानायनाय जायो बिनि सायाव नोंथांनो फोरमायना होनो सै नोंथां औ नाफामखौ जोङो नानिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ जोङो जोंनि बिमा बा बिफाफोरा दैज्लां बोथोराव जेब्ला दुब्लि फोथारफ्राव जेब्ला दैया ओ फैयो अब्ला बांसिन माने नाफोरखौ जों नुनो मोनो बे समाव दैज्लां बोथोराव जेब्ला ना फोरा ओ जोङो खखाफोरजों बा सेनफोरजों जों सानानै जोङो मोनो अब्ला जोङो बे बेखौ गिबियावनो नाफामखौ ना फिसानिफ्राय बांसिन बानायनाय नुनो मोनो
नंगौ नंगौ दा नंगौ
बेखौ जेब्ला जोङो लाबोयो अब्ला जोङो ना फिसाखौ लाबोनानै सान्दुुंआव फोराननाय जायो होनथां सान्दुुंआव फोरानखांनानै जेब्ला ना नाया जेब्ला रानो अब्ला जोङो ना फिसाखौ जोङो थास' थास'फोरजों जोङो थास'आ नोंथांमोन मिथिना थास'खौ थास'खौ जोङो लाबोनानै नाफामजों लोगोसे ना नाफाम सोहोनलांबाय ना गोरानजों लोगोसे थौसि थौसियावथ' देनो हाया र' उवालफोराव जोङो दनो देयो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
नानै जोङो नांगौखिनि नांगौखिनि जाजासिम देनानै जोङो हासुं बा जोङो मोनसे भयेमफ्राव बा जोङो औवानि हासुङाव हाथ मोनसे जानाय जों हास'नानै बे नाजों आरो थास'जों देनाय जिखुनु मिक्सार बेखौ जोङो हासुङाव बा बयेमफ्राव सोनानै दोन दोननानै
नंगौल ननोथा नोङो
द' बा स्नि मासनि गेजेराव जोङो जाजानाय जायो नोंथां बिदिनो नाफामा बर'नि गोदो गोदाय आबौ आबौनिफ्रायनो जाग्राय हिसै बाहायजानाय मोनसे ओंख्रि बेखौ गेसाव ओंख्रि होननानैबो बुंजायो नोंथां मानोना बियो दोनहाबनानै दोननाय बिनि मोदोमनायफ्रा गेसाव बायदि जायो आरो मोनामनाय बास जायो बिनि थाखायनो नाफामखौ गेसाव ओंख्रि होननानैबो बुंनाय जायो बेनि थाखायनो गुबुन हारि बो जोङो नाफामखौ जानायनि थाखायनो जोङो गेसाव जाग्रा नाफाम जाग्रा गेसाव गेसाव बुस्थु जाग्रा होननानैबो जोङो सिनायथि मोनबोदों नोंथां औ।
औ होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाबायमोन नोंथां।
औ जाबाय जाबाय दे नोंथां औ बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ गोजोन्थों।